थां खोनादों ना?
औ
औ औ मा खालामदों नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
अ' नोंथाङा फ्रि खादा ना?
औ औ फ्रियावनो दं आं दा।
बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव दसे सावरायलायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ दे हागोन दे सावरायनो हागोन।
औ औ जेनेबा मा मानि सायाव सावरायनो सावरायनो नोंथाङा एसे
आंथ' सानदोंमोन नोंथां ओ जोङो थास' बिफांनिफाय जोङो मा मा मोननो हायो। मा मा आइटेमनि ओंख्रि बानायनानै जानो हायो। बेबायदि आरो औ
थास' फिफां थास' फिफां होनोब्लाथ' जोंना थास'आ हाग्रानि बा न'नि इफोरबायदि थास'आबो बेलेग बेलेग थायो नालाय नोंथां। माबा
नांगौ।
औ बे न'आव गायग्रा थास' ओमफ्राय न'आव गायग्रा थास'आनो अनेक थास' थायो आरोना नोंथां। बेबो बा दुदा दुधालि थास' मायद बै माबा थास'आबो बै मो खां मोनबाना मा थायोनोलै बारा
पासमुखिया थायोनो नोंथां।
औ औ बे थास' ओमफ्रायो बै न'आव जों गायलाबायनाय थास'खौ मा होनोथायाय? आं बारा मिथिनो लाङा जाहैबाय नोंथां।
अ बिखौ
औ औ
आसिना थासयावबो होनो आरो अबेबा अबेबा ओमफ्राय अनेक थास' दं आरो आसिना थास'खौल' मिन्थियो आरो आंबो
औ औ
आरो नोंथां जोङो थास'नि बिफांनिफ्राय जोङो बहुद थास' आथिं थास' बिबार मोननाय जायोना।
औ औ औ
आरो थास' बेदरबो मोननाय जायो।
उम थास' थास' होनोबाथ' जों थास'खौ मोनफ्रोमखौबो माने थास' सब बिफांनि मोनसेबो बाहागोखौ जों गारनायखौनो जाया होनजायोना नोंथां।
औ औ गारनाय जाया।
औ जों ओरैनो थास'नि गांखंबाबो जों जायो थास'नि बिसंबाबो जों जायो। थास'नि बेदरनिफ्राय आथिंनिफ्राय मानि मोनफ्रोमनिफ्रायबो बिलाइनिफ्राय जों जा जाजोबनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
उम थास' थास' बेदरफोरखौ जोङो ओरैनो जहलफोर जेनेबा बेदरफोरजों संनानै जायोब्ला साबसिन गोथाव मोनो आरो मिरामिसबो मिरामिसफोरबाबो जोंनि जाजायो जहल संनानै आर
औ नंगौ
थास' आथिं होनोब्ला जों ना गोरानफोरजों जेब जेबफोर थेब थेब संनानै जायोब्ला जारिफोर होनानै बिदिब्ला जों साबसिन गोथाव मोनो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
फाजिफोरबो एवनानै जाजायो जारि होनानै। ऐसे गोखै फान्थाव बेलाथिफोर एसे होस्रोबा साबसिन राफोद राफोद गोथावसिन जायो आरो
औ आरो थास' आथिंखौथ' माबायदि मायदि बानायनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमाना होलाय?
थास' आथिंखौ जोंहा जानाय जोंहा बांसिनानो निरामिस जानाय जायो आरो नोंथां। ओरैनो
अ
एसे माने जारि एसे होसिगोन ओमफ्राय बे फान्थाव बिलाथि मोननाय समावथ' फान्थाव बेलाथि फोरखौनो होनाय जायो आरो जोंनि बे फान्थावलाथि फिसाखौ बे उखौ मोनोब्ला बे फानथाव बेलाथि फानथाव बेलाथि बे मोनो मोननाया आजिखालि मुलिजोंनो जोङो जेबो बोथोर नांबलायै दुरुनबाय थायो नालाय बेफोर मैगंफोरखौबो।
औ औ नंगौ।
उम फान्थाव बेलासिफोरखौ एसे होनाय जायो आरो। माने जाहाथे राफोद जायो बिनि थाखाय बांद्राय नङाबा मेंग्ल' ग्ल' गल' गल' मोनब्रैजोबो ना। एसे गोखैफोर होआबा, उम बेनिखायनो एसे थेब थेब बा फाजि बेफोरबायदि बांसिन जानाय जायो आरो ओमफ्राय ना गोरानखौजों। जोंहा जानायानो जाबाङा ओरैनो निरामिस बांसिन जानाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय औ औनों। थांमोनहालाय बोरै बोरै जायो एसे खोन्थानो हागोन ना?
अ आङो फार्स्टावनो। थास'निफ्राय मोननायखौहाय आङो थास' बिबारखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना।
औ औ।
अ आइथिं। फार्स्टआव आं थास' बिबारखौ मोजां मोनो बिनि उनाव आङो थास' आथिंखौ मोजां मोनो। बिनि उनाव आङो थास' बेदरखौ मोज जां मोनो लास्टआव आङो थास' बिथोरखौ जानो मोजां मोनो।
औ औ।
थास' बिबार होनोबाथ' जोङो। बांसिनानो बयबो बांसिनानो गोथाव मोनजोबफ्रामखायआानो।
औ औ औ।
बेथ' ओरैनो मिरामि संबाबो गोथाव जाखायो आरो बेदर होयोबाथ' बांसिनसो गोथाव जाबावो बियो।
औ औ।
ओरैबायदि मिलौ हाबो आरो बिनि गोथावा। मा बुंनो नोंथां जाबा थाय आङो सालायानो माबा आखाइखौ माने सोलाफ्लांलाय लायो नोंथां
औ औ थास' बिबार होनोबा जों थास' बिबारफोरखौ आङो माने अमा बेदरफोरजों साबसिन मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ थास' बिबारखौ अमा बेदरजों एसे आराम बांद्राय लाव लावद्रायबो नङा एसे ला थाफां आराम सङोब्ला एसे थागिर गोरलैफोर होस्रोदोल' होलायलायदो एसे जोब बोर गोथाव मोनखायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ बिराद गोथाव जामारो।
नोंथाङालाय माजों साबसिन गोथाव मोनो?
आं थास' बिबारखौथ' बयलारजोंबो बांसिन जानाय जायो जोंहा बयलारजोंबो गोथाव जायो नालाय।
औ गोथाव जायो औ।
बयलारजोंबो बिराद गोथाव जायो नोंथां नोंथाङा जुदि मालाबा जाफेराखैबा मालाबा संना जानो हागोन आरो।
औ जोंहा बयलााजों जानायानो जाया नोंथां बांसिन मिरामिस बा जाथारबाबो बेदरजों जायोबा अमा बेदरजों जानाय जायो आरो नोंथां।
अ आं फार्स्टावनो थास' बिबारखौथ' संनायनि स्टाइलखौ खोन्थानोासै आागोन नोंथांनो। आं आं फार्स्टावहाय थास'खौ सायनानै लाग्रोबाय आरामसे
औ औ।
खौ आं गारगोरोननानै लाबाय गारना लानानै फार्स्टाव आङो बेखौहाय सुग्रोबाय गोलाव गोलावैनो सुनानै आङो मिजि मिजि हानानै लाबाय सुखांनायनि उनाव। मिजि मिजि गलबल हाना लानानै आङो बेखौहाय आरामसे दै सर' होबाय खेरखायाव दोननानै नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय बेनि उनाव आङो सारायखौ अराव जानबाय सारायखौ गुदुं खालामखांनायनि उनाव आङो आरामसे थावखौ गुदुं खालामबाय आरो सारायाव होनानै।
औ औ।
बेनि उनावहाय आङो ओ थास'खौ होस'नबाय आरो थाव गुदुङावहाय होस'ननानै दसे आरामसे संख्रि बानलु होनानै खोबहाबथ'बाय खोबहाबथ'नानै दसे गावनि दैया रानबाथाय आङो दै होनानै होयो आरो ना।
औ।
माने इयावहाय दै गुदुंफोरखौ फुदुंखानानै लायोबा मोजां आरो ओंख्रियावहाय। जाहाथे बिनि माबाफ्रा आथाफ्रा आरामसे दै गुदुंजों आराम जायो ना।
औ औ।
ओंख्रियावहाय मानना माननाय नङा आरो जेनेबा जानाय समावहाय। दै गुदुं होयोबा। आरो खायसेया होयो नोंथां माइरं रन्दैखौबो होनो हायो आरो बेवहाय।
औ औ।
माइरं रन्दै होयोबाबो गोथाव जायो। ओमफ्राय आङो बेखौ थ' आङो होनानै लाबाय नालाय सारायाव होनानै लाखानायखौ आङो फार्स्टावनो आराम बेखौ दै होनानै दोखो दोखो दोखो गेब्लेहोबाय गोदौखांनायनि उनाव। गेब्लेखांनायनि उनावहाय आरो आं बेदरखौबो बयलारखौ एवफ्रामनानै लाबाय संख्रि बानलु आ बायदिसिना होनानै मस्ला मस्लि देनायखौ होनानै आराम से एवफ्रामनानै आङो बेखौ थास' बिबार दोखो दोखो गेेब्लेनायाव होस'ननानै होबाय।
औ औ औ।
औ बेनि उनावहाय आरामसे जमा होनानै खोबहाबनानै होबाय नोंथां।
ओं औ औ।
औ ओमफ्राय बेखौ आरामसे गोदौ होबाय। गोदौखांनायनि उनाव फाय बे जेब्ला फाग जाबाय संख्रि बानलुफ्रा मोजाङै नांजोबबाय अब्ला आं बेखौ संख्रि साखिनानै नायबाय आरो नोंथां।
ओं ओं ओं।
संख्रि बानलु गासिबो मोजाङैनो नांजोबनायनि उनाव आङो बेखौ खांना दोनबाय आरो। नोंथां।
ओ औ।
बेखिनियानो आरो नोंथां आंनि थास' बिबार संनाया।
औ औ। जों-जोंहाबो जायो जोंहा बांसिन रन्दैजों माइरं रन्दैया माइरं रन्दै जे जों सुनानै मोननाय माइरं रुन्दै ना बेजों जोंहा बांसिन जानाय जायो आरो नोंथां।
अ नंगौना नोंथां?
औ औ।
औ। गोथाव जायो नोंथां बिदिनो होना जानांगौ।
औ औ थास' बेदरफोरखौ नोंथाङा माजों साबसिन गोथाव मोनो?
आं थास' थास' बेदरखौ अमा बेदरजों बांसिन गोथाव मोनो नोंथां अमा बेदरखौबाथाय आं बिराद गोथाव मोनखायो नालाय
आंबो गोथाव मोनो हांसोफोरजोंबाबो गोथाव जायो नोंथां
औ औ गोथाव जायो
औ जाया मेजेम गोनां बुस्थुफोरजोंनो मोनफ्रोमबो ओंख्रिया एसेबाबो आलादा माने गोथावसिन जाखायो आरोना नोंथां बे ज बयलारफोर होनोबाथ' एसे मेजेफ्रा खम जायो नालाय मेने मेजेमानो बारा जायाना बयलारफोराथ'
औ औ औ
हांसोफोर अमा बेदरफ्रासो बिराद मेजेम जायो नालाय बेफोरजों ओंख्रिया सब ओंख्रियाबो गोथावसिन जाखायो आरो जथा
औ गोथाव जायो औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोन्थ'नायनि समा जाबायमोन
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला
औ दे दोनथ'लायनोसै होमबा
औ औ दे